औ नोंथां औ खोनादों।
ओ आंनि फन हरनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा जुदि नोंथाङा फ्रि दङ'ब्ला?
औ हागोन नोंथां।
औअब्ला ओ गुबै आयदा महरै जे बर'फोरनि सावरि बादालि जानाय बेनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोनना?
औ जागोनदे नोंथां।
ओ सावरि बादालि जानाय होनोब्लाथ' जोंनि बर'फोरनि गे जेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे हुदा नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बादालि जानायनि गेजेरजोंनो बर' माहारिफोरनि माख खासे जिउ खुंनाय बा माबोरै संसार जाबोनाय बेनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनो नङा हबा नोंथां औ जेरैबायदि मा होनो हारसिङै मावनो हायि खामानिफोरखौ जे गामिनि रायजो राजाफोरखौ लिंथुमनानै ओ खामानिखौ फोजोबनायखौनो मा मानो सावरि बादालि जानाय होनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ सावरि बादालि जानाय हुदाया गोदो माबायदिमोन आरो आथिखालाव माबायदि सोलायबो खौ बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां
ओ एसे फोरमायनानै होदो अब्ला
औ दाथ' जों नायोब्ला दे दानि सावरि बादालि जानायफोरखौ नायोब्ला जों गोद दोनिजों दानिजों गोबां फारागखौ नुनो मोनबाय आरो माने
औ
औ औ बर'फोरनि गेजेरावथ' बर' समाजनि गेजेराव बे सावरि बादालि जानाया मोनसे गोदोनि फ्रायनो आबै आबौ आबै आजौ मोनदों सोलिफाय थानाय सोलिफोबाय थानाय बा मोनसे
मा होनोखौ हाबाफारि आरो
औ नंगौ
औ जोङो गोदोनिखौ नायहरोब्ला जों नुनो मोनोदि गोदो गोदाय जोंनि फायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलावबो माने गोबां गासिनोबो न'खरावबो सावरि बादालि जानायखौ जों नुनो मोनो माने हाजिरा लिंनानै बा रां होनानै लिंनायखौ जों नुनायखौनो गोबां खम नुनो मोनोमोन माने
औ नंगौ थारैनो
बयबो गाव जेनेबा गाव गावनि नांगौ। जानाय समावहाय बा बिसोरबो गाव गावनि नांगौ जानाय समाव फाला बदल बायदियै। बेनि न'खर बा बेनि न'खराव ज' ज'यै थांनानै मावहैनाय। खामानि मावनानै मावफुंनानै हैनाय बा
बेनि नांगौ समाव बेबो फैफिननाय बेबो थांलाय फिनलाय फाला बदल बायदि माने। गोदोनिफ्रायनो मावबोयो आरो बर' समाजावहाय।
औ नंगौ थारैनो।
औ आरो बे
बेयावनो होनबा जों बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो जों नुनो मोनगोनदि माबा मोनसे। खामानिफोर मावबा बा माबा मोनसे हाबाफारिफोर लाबा बर'फ्रा गोदोनि फ्रायनो जानाय लोंनायखौबो मोनसे लोगोआव थाफाखायो होननानै जों नुनो मोना। नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ थारैनो नंगौ।
जेरैहाय जौ गिबियावनो जों नुनो मोनखायो जौ सावरि बादायलयावथ' जों जौखौनो नुग्रोखायो सिगाङावनो।
औ थारैनो बियो मोनसे बर'फोरनि आंगो हुदा नङा होमबा नोंथां।
आरो बेजों लोगोसे बेदर आखाय आरो सोरबाबा हायोबा माने ओंखामफोरबो होयो आरो माने जेनेबा सुबिदानि सायाव सोनारबाय नालाय सोरबा हानायफ ओंखाम जौ ना बेदर बुरजाय होबाय नाथाय खायसे खायसे सुबुङाथ' गासिबो सुबिदाफोरखौ हाजोब नालाय
औ नंगौ थारैनो
आरो जायफोरा हायो बिसोरहा होबाय जायफोरा हाया बिसोरहा एसेब्लाबो ओ बा खामानि मावनायावहाय एसे एनैबाबो होखायो आरो माने गोबां होनो हायाबाबो एसे एनैखौ बयबाबो न'खराव माने होखायो जाय होनो हानायासो गोबां होयो माने जेनेबा खामानि मावबाय जेथिया बेफोरखौलाय होनांगौ जाखायो होननानै बयबाबो सान लाखायो आरो माने गोसोआव
औ औ नंगौ थारैनो
जों आरो दाथ' जों नुनो मोनोदि आथिखालाव बेफोर माने गोबां खम जानो हमगौ जोंनि ओनसोलाव नायोबाथ' सावरि बादालि जानायखौ नुनायखौ नुा बा न'खरसे बा न'खरनियावल'सो नुनो मोननाय जायो जोंनि ओनसोलाव दायो
औ नंगौ थारैनो
दाथ' नायोब्ला बयबो हाजिरा होनानैसो माने गावनि खामानिफोरावहाय म नांगौ जानायफोरावहाय जेनेबा न' बां बानायानो जा आलि खोनाय फोरानो जा जेनेबा माइ बारा होनायानो जा बेफोर माबा मोनसे खामानिफोर बानायनायफोराव माने बयबो दा आथिखालाव हाजिरा होनानैसो रां होनानैसो बांसिन खामानि मावनायखौ नुनो मोनबाय जोङो आथिखालाव
औ नंगौ थारैनो
बिदि बयबो फाला बदल मा बादि मावनानै जौ बेदर जुमाय बेदरफोरजों हाय मावनायखौ जों नुनो मोननायखौ खम जाबोबाय आरो माने।
औ नंगौ थारैनो।
माने दाथ' जुगाबो सोलायबाय नालाय बेफोरबायदि थांलाय फैलाय आरो बिदि जुमा जौ जुवाजोंल' थाबाय थाजाया नालाय दानि आथिखालनि जुगाबो सोलायबोनो हमगासिनो।
बिदिनो
बयबो आथिखालाव दा जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो रां रां होनानैसो हा दा हाजिरा लिंनानैसो खामानिखौ मावफुंनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ थारैनो।
औ नोंथांमोननि ओनसोलावलाय बोरै सोलियो दा बाय दा आथिखाल आथिखालनिजों आरो गोदोनिजोंहाय साव रि बादालि जानायफोरनि फारागथिखौ नोंथाङा नुनो मोनो नामा?
औ थारैनो नंगौ ओ जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव सावरि बादालि जानाया खोब गोबां बर' न'खरफ्रावनो सोलियोमोन। जेरैबायदि हारसिङै मावनो हायै खामानिफोर खौ बा गाल खामानिखौ गामिनि सुबुंफोरखौ लिंथुमनानै बेफोरबादि सावरि बादालि लिंथुमलायनानै खामानि मावनायखौ नुनो मोनोमोन नों नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां।
बिदिनो जे मा होनो बर'फोरनि गेजेराव गोदोनि फ्रायनो दङ'मोन न' लुनाय खान्थि। ओ बैफोर न'फोरखौथ' हारसिङै लुनो हाया नालाय बिनिखायनो ओ न' लुनो थाखायबो माखासे गामिनि सासे सानै लिंनानै सावरि लिंनाय आरो बेबाव बेबायदिनो नारा हानाय थुरि हानाय बैफोरावबो सावरि बादालि लिंनानै ओ बैफोर हाबाखौ मावनायखौ नुनो मोनोमोन आरो बैफोर खामानि फोरखौ मावखांनायनि उनाव बयनिबो न'खराव इदिनो जानाय लोंनाय खालामोमोन। जेरै बाथ्रयावनो बुंनाय दङ' जे ओ बर'नि न'खरफोराव माबा मोनसे हाबाफारि जायोब्ला मा मोननो जौनि फुख्रि ओंखामनि आलि बेदरनि जौनि फुख्रि ओं खामनि आलि बेदरनि बैफोर बायदि माखासे ओ बाथ्रा दङ' मोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ।
बायदि मा होनो माखासे बाथ्राफोरा आथिखालाव नाथाय सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनबाय। बर'फोरनि गेजेराव आथिखालाव जों नुनो मोनो जे जोंनि गामि ओनसोलाव औ। ओ सावरि बादालि जानायफोरा खोब खमायलांबाय। थेवब्लायबो गोदोनि माखासे हुदाफोरखौ लाखिनो थाखाय आथिखालावबो बोसोराव खेबसेबा खेबनै बे फोरबायदि सावरि एबा ओ सावरि फोर लिंनायखौ नुनो मोनो। जेरै दैज्लाङाव ओ माइ गायखांनायनि जोब थि सानाव जे बयबो एबा खाथि खालानि न'खरनि सुबुंफोर खौ लिंनानै माइ गायजोबखालि बयबो सुबुंफोरनो जाहोनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो। आरोबाव मा होनो मेसें बोथोरावबो जेब्ला माइखौ हाखांनानै हाजोबखालि सानाव मा खालामोनो ओ गामिनि खाथि खालानि सुबुंफोरखौ लिंनानै सुबुंफोरखौ लिंनानै आबाद ओ हानायखौ बा मा होनो ओ सावरि बादालि लिंनानै लिंनायखौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय आथिखालाव गोबां सोलायबाय अब्लाबो बेफोरो हुदाफोरा गोबां दङ दासिमबो सोलिबाय दं होननानै जों बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां
औ
ओ दा सावरि बादा लि जानाय होनोब्ला जों जोंनि गेजेरावनो ओ बा जोंनि बर' फोरनि गेजेराव गोबांद्राय नङाब्लाबो एसे एनै सोलिबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो
औ गोबां खम जाबोबाय होनबा नोङो ना नोंथां
जाबायब्लाबो जेनेबा मा होनो बर'नि खान्थिखौथ' जों गारनो हाया नालाय गोबां गामिफोरावनो बेफोरबायदि मोनसे मोनसे ओ हुदाफोरखौ एबा खान्थिफोरखौ संरैखा खालामनां गौआ जों गासैनिबो बिबान नङा होमबा नोंथां इयुन जोलैफोरनो गालांनो थाखाय जों बैफोर खामानिखौ मावनांगौ होननानै आं सानो आरो
औ नंगौ मोजाङानो
औ ओ बेबायदिनो गोदोनिफ्राय नायोब्ला आथिखालनि मुगाजों गोबां सोलायबोबाय आरो आथिखालाव मानि थाखाय सोलायदों होनोब्ला जे आथिखालनि सुबुं फोर गोबां बिथिङावनो स सोलोंथाय मोननाय बेफोरबादि सोलोंथाइ मोननायनि बेलायावनो माखासे नि एबा जौ जुवाजों गफबना थानायफोरखौ एसेबां मा होनो गोनांथि हो होआबालासिनो बेफोरखौ सोलायनानै नांगौखिनिखौल' लानानै जों आथिखालाव फालिबोनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां नंगौना
औ नंगौ
अब्ला नोंथां जोंनि मा होनो सावरायनाय समाबो बेखिनियावनो जोबथ'बायमोन नोंथां उनफोराव सावराय लोगो मोनबा सावराय जाबावसिगोन नामा नोंथां
औ जागोन दे
अब्ला बेखिनियावनो दोनथ' दिनि औ